अ नादों
औ औ नोंथां आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नों थांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फैदोंमोन।
औ नोंथां मा सोंलु बुंजागोन
औ नोंथांनियाव एसे सम दङ'ब्ला नोंथांङा दानाय-लुनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा गिबियावनो औ अ जोंना गिबियावनो दानाय-लुनाय बुंङोब्ला गिबियावनो जोंनो हिसानसालिखौ नांग्रोगौ ओ आरो ताथखाल नांगौ आरो खुन्दुंखौ नांग्रोगौ मेन बुस्थु खुन्दुं ओ खुन्दुं नङाबाथ' जाखाया जोंना उम फार्सटावनो जों खुनदुंखो माने सानानै लाग्रोनांगौ जोनथोरजों सानानै लाग्रोनानै बेसेबां जखानि जि नांगौ एसेबांनि जों खुन्दुखो साग्रोनानै बेनि उनाव बेसेबां जखानि खैखान जि नांगौ सुना लानानै जों ओ खुन्दुंखौ सोङो आरो सोंनानै बेखौ जों ओ ओ रासोआव खायनानै खायनानै जेथो सेमफायनानै फानफ्रेना नै बेनि उनाव फानफ्रेना नो खनाय जायो नो खननानै नो खननानै जों हिसानाव दानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जों ओ आथिखालावथ' एसेबां नुनो मोनलिया नखर नखर थेवब्लाबो दायो आरो गोदोनि दिनाव नाथाय नखरफ्रोमबो माने नुनो मोनोमोन आरो जों दानाय लुनाय बे गोदोनि ज' ज' जाजा गोदो आरो ओ नखरफोराव गथ' गथाया बो सिख्लाफोराबो बारा थायोमोन नालाय ओ आथिखालावथ' बे बेफोरबायदि नुनो मोनलिया नखराव बेखायनो माने आथि खालाव एसे खमायनो हमबाय आरो थेवब्ला जों दानानै गोदोनि ओ गोदोनि दिनाव दानानै गावबा गावनो आ खाइजों आगर एरनानै दिहुननानै जों गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो। ओ लांगा द ख'ना गामसा आर'नाइ बायदिसिना दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बारा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया दा आथिखालाव नु यो दायो थेवब्लाबो मोनसे इडास्ट्रिफोरावसो दानायखौ नुनो मोनो आरो नफोराव दाबाबो फिसा फिसा ओ मोदोम जि हुगारनाय बा गामसा बेफोरबायदिखौल' दानाय नुनो मोनो
औ औ नोंथां
बिदिनो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो माने ओ जोंनि दख'नाखौ माने मेसिनफोराव दानानै फालांगि खामनायखौबो नुनो मोनो।
औ आरो जोङो बिदिनो फालांगि खालामनानै नखरफोरखौ सलिलांनो हायो आरो जोङो हि दखान होनानै माने जिफोरखौ दानानै हाथायफोराव फाननो लांना बिदिनो जोङो रांबो आरजिनो हायो आरो नखरखौबो आंखालनिफ्राय सुफुंनो हायो आरो।
औ आथिखालावथ' गोबां जिनि दख'नानि दखान ओंखारबाय आजिखालि मबेल फोरावनो नुनो मोनो गोबां माने दखान ओंखारबाय आरो जिफोराबो गोबां माने ओ दामि दामिनि ओंखारबाय
औ आरो गुबुन गुबुन
औ औ औ दखनाफोरखौथ' जोंनो ओ आथिखालाव खम बेसेनाव मोननोनो थांलिया गोबां खमानो होनबा जों बाजौसोआव बाजौसोआवसो खमनि जों मोननो हायो इनि सिङावथ' जों मोनखायानो आथि गोबां गोबां दामिनि आरो इन्दिनि सिफोरखौथ' जों गाननो हालियानो गाननाय खौ नुनो मोनलियानो गोबाङानो
गोदोनि बायसा माने इन्दिनि जिखौबो नखर नखर माने दानोबो थांलिया आथिखालाव बेफोर जोबोद टाननि खामानि थ' बिनिखायनो बेफोर गोमालांगासिनो आरो।
औ औ कि नाथाय गोदोनि मानसिफोरा माने न'आवनो खुन्दुं थुननानै न'आवनो खुन्दुं लुनानै इन्दिनि जि दानानै गान्नायखौ नुनो मोनोमोन आरो जों आथिख आथिखालाव नुनो मोनगोन आथिखालनि माने सुबुंफोरा एसे लेखा फरायाव। ब मुखुब जाबाय नालाय बयबो ओ फरायसालियाव थांङो कलेजाव थांङो बे बेफोरनि जाहोननि थाखायनो बेफोर दानाय लुनायफोरा एसे खमायबोनो हमदों आरो
औ नोंथां।
जोंनि गामिफोराव नुनो मोनो थेवब्लाबो सोर गामियाव बहाबा न'। न'नै नथामफोराल'सो दायो खिन्थु। गोबांङानो दाया आरो बायनानै गाननायखौ नुयो बेनिखायनो दख'नानि बेसेन। ओ फोराबो माने गोबांनिसाय गोबां जालांनो हमदों आरो
औ औ नोंथां आरो दामि दामिनि। दख'ना होननानै थाङोब्लाथ' आजिखालिथ' गोबां दख'नानि ब्रेन्डबो ओंखारबाय। जेरै - बिबार ब्रे बिबार ब्रेन आरो ओ
एफेनेब प्ल'तिं
एफे नेक
औ सिखिरि बायदिसिना औ गोबां ब्रेन्डखौ नुनो मोनो आरो जों मोनसे कम्पिटिसन जानानै फैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो
औ बिदिनो गोबां बर' आइजोफोराबो बेफोरनि बिजनेस खालामनो हमगासिनो आथिखालाव
आथिखालावथ' जों बे स्ट'न लगायनानै डिजाइन खामनायफोरखौसो नुनो मोनो आरो आथिखाल सिख्लाफोरखौ बिदि हिसान दानायखौ बिदिखौ नुवा आरो खिन्थु बिसोर दाखानाय जि बा मोनसे मेटेरियेल लानानैसो बिसोरखौ माने बि दिजाइन खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां आरो आथिखालाव थ' गोदोनि बायदि आखाइजों दालिया हिसानखौ बयबो माने मिसिंजोंसो दानाय जालांबाय आरो
औ औ जो दाबाबो माने आथिखालाव दाबाबो माने दाबाबो जों गुबुन हारिनि मानसि मानसि बेंगलि मानसि मायबा मानसि बेफोरबायदिखौ लानानैसो दानो मोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ बर' आइजोफोरा गोबांङानो दानो थांलिया आथिखालाव
औ औ दायोब्लाबो जोंना बर' आइजोफोरा जोंनि आसामनि उनाव थावनि जिन्थु जों पाट मुगानि नामजादा कुवालकुसि बेफोरबायदियाव थाहैयो आरो जोंनि बर'फोरा थेवबाबबो गामियावनो जों निजेनि दखनाखौ दानानै गाननांगौ बेफोरखौ एसे गोब्राब मोननानै बेफोराव थाहैयो आरो जोंनिफोरा दानो
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो आरो आगरनिबो गोबां बिदिनो गोबां आगरफोरबो आरो बेफोरनि नामफोरबो दङ जेरै फारौ मेगन गन आरो हाजो आगर आर'नाइावथ' जोंङो हाजो आगरखौनो दानाय जायोबा एर संनाय जायो आरो बिदिनो फारौ मोख्रेबबो दङ हाजो आगर आरो दाउथु मेगन
औ औ बेफोरो औ बेफोरो गोदोनिसो आगरमोन नाथाय बेफोर आगरखौ दा नुनोनो मोनलिया हाजो आगराल'सो दं दा माने हाजरा हाजारखौथ' जों खोमोरनो हाया मानोना बे जोंनि बर'नि जिन्थु आर'नायाव बेयो दाजाखानाय बेाय दानिया गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि माने बिदि आगर होनानै दानायखौ नुनो मोनो गोदोनि बै दाउरराय मोख्रेब बि बैग्रि बिबार ओ बेफोरखौ माने नुनो मोनलिया जों औ
आरो आरनाइ होननो थाङोब्लाथ आरनायानो बर'फोरनि मोनसे मान गोनां जि आरो जाय खौ जोङो मि थिं दावथिं बा गोदोर गोदोर मानसिफोरखौ बरायनायाव जोङो बे जिखौ होनाय खौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो गोबां माने मा होनो बेखौ खमायबोबाय दानाय लुनाया ओंखारदों थेवबो जिफोरबो बहुद ओंखारबाय थायो दाबो थेवबाबो एसे आखाइजों दानाया खमायबाय आरो नङाबाथ गोदो न'नि गाननांगौ न'आव जैजोन मानसि दं बेखिनि गाननायखौथ जों न'आवनो दानानै लानायखौ नुयोमोन आरो
औ आरो बैसागो बोथोर सफैब्लाथाय माने गोदो जोंनिया दानाय लुनाया भर जायोमोन आरो बर' आइजो
औ औ गोदोथ' ज' ज' जाजा रंजा खुसि बयबो लोगो जालायनानै मावलायलायनाय खौ नुनो मोनोमोन नाथाय मान‌ आथि खालाव माने मानसि खमायबोनायनि जाहोनावबो माने बेफोरबायदि जादों आरो
औ आरो खोनानो मोननाय बायदि बायदिब्ला थ गोदो गोदाय माने आबै आबौमोननि दिनाव थावख्रि लुनायनि सावरि जायोमोन आरो बिसोर
औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो आरो एसेबां स्कुल कलेजफोरावबो थाङामोन नालाय गोदोनि मानसि फोरा बेखायनो बेफोरखौनो मावोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानाय लुनाय बिफोर आखा फाखाबासो माने बयजोंबो मोजां मोनजायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि सिथ्लाफोराथ बेफोरखौ जेबोखोनो रोङा आगर एरनो रोङा दानो रोङा खुन्दुं थुननो रोङा बेफोरबायदि आरो आथिखालाव सोरबा जि दाना नै न'आव थादों माने बेखौ जों माने जेबो रोङि माने जाम्बि होननानैसो माने सिनायो आरो बिदि बिदिखौसो औ बिदिनो
औ औ बिदिनो जि दानायाथ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव खानफा एफा माने गोबां खमायलांगासिनो दं
औ औ औ बिदिनो गोबां बायदि बायदि खुन्दुं दं जेरै माबा मास्रास खुन्दुं माथा खुन्दुं पदमिनि खुन्दुं औ गोदो माथानि दखनाफोरखौथ न'वावनो दायोमोन
फोराबो गुबुन गुबुन जायो आरो
औ औ एसे गोदोथ माथानि द खनाफोरखौ न'आवनो दायोमोन इमान गिदिर गिदिर आगरफोरखौनो एरखाङोमोन
औ जेरै जोङो माथानि दख'नाफोरखौ गोलोम बोथोराव गाननो जोबोद आराम जायो आरो
औ औ नंगौ
आरो कटननि जिफोरखौ गाननो गरम बोथोराव माने जोबोद आरामनि जि आरो बेफोरो
औ ओं बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनाय कलेजनि दखनाफोरखौबोथ जों मेसिनजों दानायफोरखौसो गाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आजिखालि आरो स्कुल कलेसफोरावबो लंपेन गस्ला जालांबाय गोदो आरो उन्दैनिफ्रायनो दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन बेनिखायनो बेफोर दानाय लुनायाबो एसे खमायबोबाय आरो
औ नोंथां नोंगौ
जों दाना लुनानै गानोबा मोजां जायो आरो
औ नोंथां
औ बिदिनो आखाइजों दानायाव जोबोर खस्थ' दोङ नालाय बिनिखायनो बिफोरो खम जाबोगासिनो आरो
औ औ आथिखालनि मानसिफोरा औ जोबोर माने बेस्थ' माने सोलाबा सोरबा साख्रि मावो बिजनेस मावो सोलाबा गोबां खामानियाव नांथाबनो सोलाबा आरो बेनि थाखायनो दानायफोराव खमायलांबाय
औ नोंथां नं
सम होनो हालिया औ ओ नोंथां बिदिब्ला समाबो जाया नङा जाबाय जोंना
औ नोंथां बिदिनो आसा खालामो जोंनि दानाय लुनाया जाहाथे गोमानानै थाङा बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय आरो बिदिब्ला जोंनि बुंथिखौ बिखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
दे बिदिब्ला